नोंथाङा सा
हेल'
औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादोंना नोंथां?
औ
हेल'।
औ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ
हेल'
नोंथाङा खोना हैैयाखै नामा आंनि बुंनायखौ।
हेल' हेल'
खोनाहैयाखै नामा आंनि बुंनायखौ? नोंथां
हेलौ
आंनि बुंनायखौ नोंथाङा खोनाहैनो हायाखै नामा? नोंथांनिया एसे माबा जानानै दंखोमा? आंनि रायलायनायखौ खोनााहैयाखै नामा?
हेलौ